खोनादोना औ औ।
दायो जोङो मा आयदानि सायाव रायलायनो सान्दों।
औ औ जोङो दायो ओ नोगोरमानि ओ नोगोरमायावथ' गोबां थाम्फैफोरनि ओ अनजिमाया बारा बिनिफ्राय जोङो माबोरै संरैखाथि मोननो हायो बिनि सायाव जोङो एसे रायलायनोसै। ए लोगोसेनो उम थाम्फैया माबोरै जेनेबा जोनोम मोनोबा सोमजियो बेफोरनि सायावनो जों एसे सावरायलायदिनि।
उम। दा नोगोरमायाव दाथ' बुंनाय बायदिब्ला बांसिन नोगोरमायावनो थाम्फै थामला बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। थाम्फैफोरखौ। था देरहोनाय बेरामफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ
दा थाम्फैनिफ्राय जों थाम्फैया माने माबायदि सोमजियो नोंथाङा फोरमायदो?
औ थाम्फै सोमजिनाय होनबाथ' जों एगजेक्टलि थाम्फैया बेबायदि सोमजिथारो होननानै जों डाइरेक्थ' बुंनो हालाबा जों बेनिफ्रायनो थाम्फै सोमजिथार होननानै एक्जेक्टलि मिथिनायबो जाया जों हमना लायो जे थाम्फैया ओ ओ मैला जायागा बा केसेेरबारि बा लेथ्रा जायागानिफ्राय सोमजियोबा जोनोम मोनो होननानै जों मिथिना मोननाय जायो आरो ओ
बेबाय दियावथ' सरि दाथ' नोगोरफोरावहाय माने बिराद बिदि थाम्फै जानायखौ नुनो मोनो। खारन नोगोरमा फोरावहाय जेरैहाय गुबुन गुबुन इन्डास्ट्रिसफोर थायो। बेबायदिनो सुबुं अनजिमाया बांसिन जायो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो बेनि दाखोर दाला बैनि दाखोर दाला बैनिफ्राय ओंखारबोनाय लेट बाथ्रा बा इन्डास्ट्रिनिफ्राय गुबुन गुबुन ओ गारजानाय मुवाफोर ओंखारबोयो दा बेनिफ्राय थामफैफोरा बांसिन सोमजिनायखौ नुनो मोनो। बे
औ अब्ला नों फोरमायनो हागोन नामा जे थामफै फ्राय सुबुं माहारिया आ माबायदि रैखाथि मोननो हागोन
थाम्फै जाम्फैनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जों फार्स्टआवनो ओ
फार्स्टआवनो जोङो मा माखालामनांगोन लेथ्रिफोरखौ खमायनो नांगोन लेथा लिट्रि गारनायफोर बखौहाय जों गा जानाय मुवाफोरखौ बबेबा दाबसे जायगायाव फोराननानै सावनो नांगोन आरो जेरै जोङो जेनेरेलि गारजानाय मुवा होनोब्ला जों दा जों सानफ्रोमबोनि दैडेलि लाइफआवहाय प्लास्टिक होननाय मोनसे बुस्थुबो गारो। ओमफ्राय जोंनि मैगं-थाइगंनि दाखोर बेबायदिनो गुबुन गुबुन गुब सुनाय लेथ्रा बायदिफोरखौ गारो बेबायदि आरो
औ
दा जोङो प्लास्टिक प्लुस्टिकफोर बि जाया दा जोङो मेगद खायनि मैगं थाइगंनि दाखोरफोरखौ बहाबा खसेेर जायगा लेथ्राखा दै ब' जायगायावहाय जुदि जों गारोबा बे हासारबो मोननाय नङा आरो बेनिफ्राय बांसिन दुइगोनासो थाम्फैफोराहाय सोमजियो आरो। दा बिथिङाव ओंखायनो जोङो माने मैगं थाइगंनि दाखार होन बा नोंनि दैलि लाइफनि ओ गारजानाय मुवाफोरखौ माने मोजां जायगायाव गारनानै बेखौहाय माबायदि बेनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन बा थाम्फै सेवनायनिफ्राय बे सेवनायनिफ्राय एम्फौ एनला जानायनि ओमफ्रायसो बेनिफ्राय थामफै सोमियोना केसेर बारिनिफ्रायसो दा नोगोरमाफोरावहाय खसेरबारिया बांसिन जायो जिहेतु मानसिफोरानो बांसिन जाबाय नालाय बिसोरनि गारजानाय मुवाफ्रा बांसिन जायो आरो ओ मा होनो कल कारखाना बा इन्डासट्रिसफ्रा बारा जाबाय बिनिफ्राय गारजानाय मुवायाबो बारा जाबाय बेनिफ्राय सोमजिनाय
औ
ओंखायनो जों माने गारनाय मुवाखौ खौ मोजां जायगायाव गारनांगोन। एसे जाहाथे बिनिफ्राय माने एम्फौ एनला बा थाम्फै थाला बिदि बिस गोनां ओ जिउसाफ्रा सोमजिया आरो
औ आमफ्रायो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? जे थाम्फैया जे ओ माखासे रोखोमनि दङ' ओरैनो नोंथां मिथिनाय मथे थाम्फैया मा मा रोखोमनि दङ?
थाम्फैयाथ' जोङो जेनेरेलि नुनाय हिसाबै जोङो बे थाम्फै अरग्राखौ मा थाम्फै बिदिनो ओंखाम थाम्फै ओंखामाव बा ग्रा थाम्फै बिदि मोनसे गिदिर गिदिर दं आरो थामफ फै दंग्रा बे खौ सिनायो आं थामफै दांग्राबो होनो थामफै दंग्राबो होनो एसे गोथां गोथां कालारनि जि गिदिर गिदिर जायो बे लेथ्रा बेबायदि ओमफ्राय बे थाम्फैया नाफाम बायदिसिना बा सेवनाय बुस्थुफोर सङोबा ना गोरानफोर ओंख्रि सङोबा बेफोरबायदि फोयो थाम्फैया ओमफ्राय बे थाम्फै गोसा बे थाम्फै अरग्राया थ' जेरावहाय बांसिन नोगोरमा फ्राव मोननाय जायो बेथ' थाम्फै गोसा थाम्फै सुबाथाय मानग्रा बेबायदि थांफैखौ नुनो मोनो आरो बिदि आरो मोनसे देंगु बेमार होननायबो मोनसे रोखोमनि थाम्फै दङ दां थाम्फै दङ जेरावहाय माने बियो सुयोबाथाय देंगु बेमारफोर जायो आरो। दा बेबायदि थाम्फैफोर दं आरो मोननै मोनथामसो जादनि
औ।
ओंखाम थाम्फैफ्रा बारा माबा खालामा हार्म खालामा माने खहा खालामा।
औ।
खहा खालामा होननानैबो बुंनो हाया खारन बिसोरो बिनि बेयाव बालाय बेयाव बालाय बायो ओमफफ्राय बानानै बिनि लेथ्राखौ बेवहाय माने रानसारो आरो जिउसाफोरखौ रानसारनाय बेबायदियाव माबा जायो आरो ओंखायनो जानाय लोंनायफ्राव थाम्फैफोरनिफ्राय खोब साबधान जानो नांगौ आरो होमबासो जोंनि देहाया हेलद बिदि थायो। आरो बे थाम्फै दंग्राया जेराव बांसिन लेथ्रा एनियावसों खारो। बेनिफ्रायसो सोमजियो बे गिदिर गिदिर गोथां गोथां जायो।
ओमफ्राय बे सुग्रा थामफैया बेयो लेथ्रा जायगानिफ्राय सोमजिनानै मान होयो सुयो सुबाथाय। नोंथाङा थाम्फैनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो दा
थाम्फैनि सोमोन्दै बुोब्लाथ' जोङो थाम्फैनिफ्राय थाम्फैआथ' जोंनि मानसिनि बेलायाव जोबोरैनो खहा खालामो थाम्फैनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायदि मेलेरिया जायो गाहाय बेराम महरै मेलेरियाखौनो थाम्फै जा थाम्फैनिफ्राय जानाय बेराम जाबोदों जों गाहायै मेले मेलेरियाफोरखौनो
सिगां समावथ' सिगां समावथ' बिराद मेलेरिया बेमार जादोंमोन ना। आ मोनसे फिरियद‌आव
लोगोसेनो देंगु एफोर बेमारा बेरामफोरखौ थाम्फैनि गेजेरजों जायो होननानै जों
दाथ' नै दा मेलेरियाफ्रा बारा जाया नामाथाय? खिन्थु बे देंगुआ दाना बिराद जायो।
बिबांनि खोनासै मेलेरिया जानायफोरखौ। बेजों लोगोसेनो ओरैनो गाय फिसा फिनला होनबाथाय मानलु मानला थाम्फै अरबाय बायबा मानलु मानला जानाय स्थर जानाय बेफोरखौ जों गाहायै थाम्फैनि गेजेरजों उम थाम्फैनिफ्राय जानाय बेराम होननानै जों मोनथिना मोननाय जायो आरो।
आथिखालावहाय थाम्फै
औ बुंलाय
माने थाम्फैखौ हम होब होबथानो थाखाय मा मा राहा लागासिनो दङ'? एक्स आबादफोरा जेरै मुसुमि लि बाहायनाय बा थाम्फैनि थाखाय गुबुन गुबुन जेरै गुड नाइट, अल आउट बिदि मोनसे बेफोर बुस्थु प्रडाक्ट फोर ओंखार खारदोंना उम थामफैखौहाय माने थाम्फैनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बेफोर खामानि होयो ना होआ
खामानि होआ होनद्रायनोबो हाला खामानिथ' होयो। लोगोसेनो बेफोरो ओ ओ सुबुं देहानि थाखायबो एसे ओ खहाबो जानो हागौ मानोना बेफोर बि जेनेबा ओ केमिकेल थायो नालाय जेनेबा एफोरबायदिनि थाखाय मानसिनि थाखायबो एसे खहा गोनां होननानै मिथि बे जायो आरो।
केमिकेल जोंसो बानायो नालाय बिसोरबो। बेफोरखौ फेक्टरिफोरावहाय
ओइसेनो आथ-आथिखालाव ओ सरखाराबो ओम मुसारिफोर
फ्रियावनो रानना होयो।
नुनो मोननाय जायो बे मुसारियाव ओ केमिकेलबो थायो ओ केमिकेल लगायनानै बेबो होनाय जायो नामा मुसारियाव जायनि जाहोनाव आथिखालाव ओ थाम्फैनिफ्राय सोमजिनाय बेमार आजारफ्रा एसे ओ आथि सिगांनिफ्राय एसेबाबो खमसिन जानायखौ आथिखालाव नुसै
मुसुरि ओंखायनो साफ्रोम सुबुङा दा रैखाथि मोननो थाखाय ओ थाम्फैनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय मुसु सारि बाहायनांगौ दा ओमफ्राय केमिकेलजों बानायजानाय मुवा बेसाद जेरैहाय अल आउट बा गुबुन गुबुन गुड नाइट आरो किलारफोर दङ थाम्फै बुथारग्रा ओमफ्राय बेफोरखौ बाहायनो खम बाहायनाया मोजां आरो दा बेफोर माने हां लानायावबो बोरैबा माने खिलारफोर बायदि थाम्फै बुथारग्रा हां लानायावबो एसे खस्थ' खस्थ' मोनहैयो मोनामबाय थायो थाम्फैया निसा जानानै गोग्लैयो ओमफ्राय बेबायदि आरो ओंखायनो माने जेसां हायो जेसां माने गावनो गाव एसे माबा जानांगोन आरो
औ बेफोरखौबो बाहायस्लायस्लाय जेनेबा मुसारिफोर बाहायनाय मोजांसिन जायो
औ बांद्राय थाम्फै अरजाबा मानसिया दुरबल जायोबो बिनिफ्रायनो देंगु बेमारा जालाङो खोमा
औ
गावखौनो मोजां नाङा थांफै बांद्राय अरजाब्ला नोगोरमाफोरावथ' बिराद थामफै थायोना एसे अरजाबानो गो गोजा गोजा थाम्फै एकदमबारे खेबसे अरबाथाय मान ग्लुंला जोबनाय बेबायदि
औ दे अब्ला जों खबर रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
अ दे